खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय।
अ' नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मा मामोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामनाय हामलायनायखौ जासि सि हरग्रोबाय ओ बेनिफ्राय आं नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ दैज दैज्लां बोथ थोराव ओ नोंसोरनिथिंजाय मा मा आबाद मावो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बिदिब्ला आं फोरमायनोसै ओद आंथ' ओ दैज ज्लां बोथोरावहाय ओ बांसिनानो गोबां न'खरफ्रोमबो माने ओ
हेलौ खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना?